हेलौ औ औ ओं खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुं।
खोनादों नोंथां।
औ।
आं नोंथां नै जेरायना दं ओरैनो।
जिराना दङना?
औ नोंथां जिरायना दं। नोंथाङा मा खामदो?
नै आंबो इदिनो जिरायना दं।
अह ओं।
ओमबा टपिकाव फैनोस जांदां।
औ। औ दे दे।
अ ओ ओ नोंथाङा - नोंथाङा फ्रि टाइमफोराव मा खामनो मोजां मोनो ओरैनो?
फ्रि टाइमाव नोंगौ थिग नोंथाङा थिगखौनो सोंदों आं फ्रि टाइमाव जेब्ला आं फ्रि टाइम मोनो अब्ला आङो इदिनो बेलासिनि समफ्राव हमना ला ओ जाखिनि बेरायजाथाव जायगा बेफोराव दसे दसे इदिनो गामियानो जा बा बबेबा फिलानो जा बेफोराव दसे दसे थाङो।
औ।
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय फ्रि टाइमफ्राव बबेबाफोर बेरायनो मोजां मोनो ना मोना?
आंथ फ्रि टाइमाव बेरायनाय जाया माने इदिनो- गेले हैयो आरो
औ औ। औ औ।
फुटबलफोर नोंथाङा बेरायो होनदों नामा बहा बहा बेरायो नोंथाङा गोजानावथ' बेराया जाहैबाय खाथियावनो बेराययो ना नोंथां?
बिदिनो गोदानावथ' बेराया बेरायनाया देलि बिदिनो मोनसे फिल्ड दं फिसा बा एसे माबायानो ओ बेयाव खोब मानसिफोर बेरायसोनाय हिसाबै आं बेरायबाय थायो आरो। जाखिनि जोंनि औ थाबायग्रा जायगा होनना मिथिनाय जायो बे जायगाखौ।
औ
औ
आंबो बिदिनो गेलेहैयो। दा दासिमाव थांनाय जासिगोन टाइम जासिगोन नालाय।
आंबो उम औ। आंनाबो टाइम जाबाय जानायालाय बेरायनोलाय दा दसे थाना थांनांसिगोन मानोना लोगोफोराबो लिंहरो नालाय बेरायनो एसे एनै। बेखायनो थांनांगौ जायो माने औ।
ओरैनो नों दा गोजानाव गोजान जायगाफोर बेरायखां बेरायफेरबाय नामा गोजान जायगा ओरोना गारि गाखोलायनाय।
अ नोंथां बे फोराव आं बेफोराव थांबाय थांनाया खेमसे खेननै बिदिनो बारा गोजानावबो बुंजाया खाथियावनो। ओ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जायगायारि माबाफ्रावबो बेरायबाय आरोना आङो गारियालाय बिदिनो फिसा फिसौ गारि गाखोनानैबाबो अट'आनो जा बा बासफोरानो जा अबेबा ससेफोराव थांबाय थांनायालाय हमना ला ओरै जोंनि मोनसे ओनसोलाव ओरै मोनसे ओरै माबा दं आरोना ओ बिसवानाथ गाथ होननाय जा दैबो बेयाव गाट गाट हिसाबै दै ओमफाय बिनि गेजेरावनो मन्दिर मन्दिरबो दं आरो ना दैनि गेजेरावनो ओमफाय अन्थाइ सायाव माने ओरै शिब मन्दिर लुना दोननाय दं आरो मोन
अ माने दिप ना मायाव मोनसे दिप दङ
औ दिप दिप औ औ औ मोजाङानो बाव बे बेरायनो खोब थांसोयो मानसिफ्राबो।
माने आइलेण्ड सो जागोन नोंथां आइलेण्ड सो जागोन इयो आइलेण्ड
औ आइलेण्डआनो होन बा दिबानो होन बेफोरबायदि आरो औ। ओमफ्राय नोंथाङालाय ओरै गाव गावनि न'निफ्राय जेनेबा बाइकफोरजों बहाबाफोर बेरायहैखांबाय नामा?
बिदिथ' बेरायाखै आं। गोजानफ्राव थांनो बायो माने एसे लोगो दिगि बा थांग्रा थाङो सम लानानै इदिनो अब्लाबो दा थांनाय जाथ'वाखै माने नोंथां।
औ नोंथां औ से बेरायनांगौ सम लानानै खेबसे खेबनैखौलाय औ माने खोब गोजोननायबो मोनसोयो गोसोफोरखौ। उ
मोजां जायालै बेरायनो हाबा।
औ गावनिनो आ राम जायो। बेरायबालाय मो जांनो
उम
औ नोंथां।
आरो दैज्लां बोथोर स फैबायना
औ नोंथां सफैबाय।
जोंखिजा आब्रुंनायफ्रा हालेवनायफ्रा गायनाय फुनायफ्रा
औ नोंथां थिगानो दैज्लां बोथोर सफैबाय दा ओरै बोथोराबो अखा अखानि आंखाल नालाय एसे एनै जाखिनि नांगौ बेजों हालेवनो हाबाय दैफ्राबो जमा जाबाय नालाय
औ औ
गायनाय फुनाय जाहां जाहां बिदिनो ओह जोंनिखै हमना लायोबा ओरै माखासे नेवसिया खासिया होनलायनाय खोथिया माबायो आरो ना गायो आरोना जोंनियाव उम हमना ला दा खासिया होनना बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ जाखिनि खोथिया फोखानाय ओ बे फोखानायखौ माने हालेवनानै हा गोमोनाव आरो बे खोथिया फोखानायखौ फुनानै जोंना ओरै खा खालामो आरोना गायफिननाय जायो आरो बेखौ जावैनाय जावैनानै दोननायखौ गायफिननाय जायो आरो ना थिगानो दा बोथोरफ्राबो थिगानो सोलिदों नांगौ समाव सान्दुं दुंदों नांगौ समाव अखाबो हादों दैबो बो जगायदों ओमफ्राय ओरैनो बुंनो थांबा नोंथांनिखौलाय बोरै सोलिदों।
जोंखिबो बिदिनो दं। बिदिनो साननै सानथाम अखा हासिगोन सानसे साननै बिदिनो साननै दुंसिगोन अब्लाबो अखाया बांसिन जायो आरो दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालायथो माब्लाबा फुङाव हायो माब्लाबा बिदिनो मोनायाव हायो। माब्लाबा मोनासेयाव हायो माब्लाबा हर गेजेराव हायो जिखुनुजाया हायो आरो अखाया जिखुनु सानदुङासो खम नोंथांमोननि दैनि प्रब्लेम होयो नामा आबाद मावनायफ्राबो ओरैनो
हो होम
नोंथांमोनखि दैनि प्रब्लेम होयो नामा होनदों
ओह औ औ खोनादों नोंथां खोनादों र उम ओ दैनि प्रब्लेम माने ओरैबायदि जायो जोंनिया एसे गेजेर ओनसोल जानाय हिसाबै दैनिथ बारा प्रब्लेम होआ होनाया बिदिनो अखा हाब हाबानो एसे एनै अखा हाबानो जाखिनि दुब्लियाव दै थानांगौ बेफोर थायोबो सम-सम बुंनो थाङोब्ला रै सा ओनसोलाव माने ओरैबायदि प्रब्लेम होयो जेराव माखासे दै दैनि बिराद प्रब्लेम होयो आरोना माखासे दंगनि दैखौ रानलायनांगौ जायो गामि दरसे दरनै दरथामजों बेफोरबादिनो ओमफाय दैनि आंखाल दै दैफ्राबो साहा ओनसोलाव बारा मोननो थाङा माने बोरि ओनसोल जाहैबाय नालाय ओ बेनिखायनो खोब रान बो रानबोसि यो बेफोरबायदि बालासियानो जाब बा माबानो जा एसे एनै इदिनो दैनि आंखाला खोब प्रब्लेम होयो आरो माने सा ओनसोलाव आरो दिनै बाखि खिनि खोला ओनसोल ओरैनोथ दैया एबेलेबेलैनो थायो अखा हाब बानो माने बोहैबो सा ओनसोलनिफाय बोहैबोनाय बायदि जासिगोन नालाय अखा हानायाव बेनिखायनो जमा जा जाफैनाय बायदि जायो आरो जोंनि जाखिनि गेजेर ओनसोलाव
औ।
बिनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलखैबो बेफोरबायदि फ्रब्लेम होयो नामा अखा
जोंखैथ' जोंखै दैया फ्रब्लेम हो फ्रब्लेमा होयोयानो। एसे होनायालाय।
औ औ।
बांद्राय नङा आरो। एसे माने थोजासे मोना एसे आरो थोनायनि। नांमबावगौ बायदि जायो मोन दै खौ एसे थोब्लेद माब्लेथ जाहैनो नागिरो।
औ औ।
बांद्रायबो थोआ नङा थोयो एसे। माने माबा नांगौ बाय बिदि मोना आरो माने।
नौ औ।
नोंथांमोननिखै मा मा माइ आबाद मावनाय जायो ओरैनो?
ओ हो?
मा मा माइ आबाद मावनाय जायो होनदां?
बिदिनो लाइक मास उरि हमना ला। ओ मास या रनजिद बिनिफ्राय ओरैनोथ' माइब्रा थाखायो ओ। जानो होन्था एसे एनै माइब्राखौ गायदेरो आरो गायनाया दब्लायसे दब्लायनैबा बो। ओ बिदिनो गायो ब्ला माइ लायै माइ गायो आरो जाय माइआ मोजां जायो बेखौनो गायो माने मासुरिफोरा एसे मोजां जानायखौ खोनानै मासुरि गायो आरो।
औ औ बांसिन नाखौ मा गायो नोंथां?
बांसिन जों बे रन-रनजिदखौ गायो गायनायालाय।
आसुमाइ बायदि आसुफोरखौथ गैला आसुमाइ माइसा माइ गैला ना नोंथां आथिखालाव दायो।
ला माथो।
औ खोनानो मोनना होननाय जासिगोन दा।
खोनानो मोनला बाथो। बिदिनो ओ जाखिनि दैफ्राव बहाबा इदिनो माबा गायनाय जायो आरो नोंथां माने दैफ्राव सोम माबायो जे बावा माइना मा होनो बेफोरबायदि सोमजियोना बेखौ माने गायनाय जायो आरो सम सम लानानै।
औऔ
माने खिलां लांगोन ओदिनो बिबार बारनाय बायदि जायो आरो बे माइआ गोदान गोदानानो हमना लानांसिगोन। ओरैनो नोंथांमोननि नङावलाय मा माइ गायो?
बिदिनोसै नोंथां होननाय बायदि मा होनो रनजिद आरो मा होनो मासुरि ना मा होनदोंमोन नोंथाङा बिसोर मोन बांसिनानो बांसिन मासुरि गायनाय जायो। न'आव जोंहा आरो
माखासे आबाद
नोंथांमोननिजा मेसेङावबो आबाद मावो नामा होनदां मेसें बोथोराव गोरान खेथि?
औ नोंगौ गोरान खिथिलाय मावो मावनाया गोबां मानसिफ्रानो। बिदिनो गोरान खिथि बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां बायदिसिना मानसिफ्रा गायोबो फैयोबो बायदिसिना आं बारा बुंनो माबानो मोनाखै मोननायलाय मावफेरनो मोनाखै मोननायलाय
औ नुबाय आरो नोंथां होनबाबो औ।
मावनायखौलाय नुदों खोब मानसि फोरखौलाय
मा नुदों नोंथाङा?
ओरैनोथ' आं गोरान खिथि बुंनो थाङो
दे बुंलाय नोंथां बुंलाय बुंलाय बुंलाय बुंलाय।
ओरैनोथ' आं बिदिनो थरमुसफोरखौ गायनाय नुदोंमोन आरो। दा दे बेफोरखौ गोदान हिसाबावबो बेफोरखौ गायनायखौ खोब नुनो मोनो।
औ औ।
उम।
जोंनिथिंबो गायो बिदिनो। मावो सबाइ सिबिं बेसर। नोंथां दा टरमुस बुंदों बेखौ मावो। जुखाम बेफोरखौ मावनाय जायो मावो मावग्राफोरा गोबां मावो इदिनो आलदा आलदा रोखोमनि जुदा जुदा रोखोमनि आबाद जिखु खुनु जाया बोसोराव मोनब्रै मोनबासो मावो नामा?
मावो औ नोंथां
आबादफोरखौहाय मोनसे समावनो आरो ना माने माला मोनसेयावनो गोरान खिथि बाथाय गोरान खिथि थखख माने सबाइखौल' गायला बेजों लोगोसे बिलाइ खाफाबाय
औ‌ औ औ औ औ औ दे नोंथां दे दे नोंथांजों सावरायना औ नोंथां दे औ
गोजोनबाय।
गोजोनबाय दे।